हेलौ खोनाबायना नोंथां? अ दायो मा टपिकनि सायाव सावरायनोसै जोङो?
मानि हासारा सावरायनो नोंनो बुंदो नोंथाङानो बुंदो।
अ सोलोंथाइखो लानानै सावरायनोसै नामा?
जायो
ओम दोहै रायलायबायमोन नामा जों सोलोंथाइखौ लानानै?
सोलोंथाइखौ लानानै औ रालायदोंमोन रालायनाया
ओ रायलायदों रायदों जों दायो जोङो माबा फोरनि सायाव सावरायनोसै होमबा देहायारि आरो जोथोन लानायनि याव नामा दे जागोन। दे ओ
नोंथांनाथ' थिगखाना देहाफ्रा?
औ देहायाथ' थिग। औ एक्सारसाइसआव थायो नालाय डाइट मेनथेन्ट खालामो। ओ देहायारिया जेनेबा देहायारि जेंनाया ओ बोरै नुजायो नोंथाङा माबाफोर बिनि सायाव मिथिगोन ना माबा फोर
देहायारि जेंनायाथ' बेयो माने ओ जोंनि ओ जोथोन लानाय देहाखौ जोथोन लानायनि सायावसो माने जोङो मोजाङै जोथ थोन लायोबाथ' थिगानो थांगोन माने एक्सारसाइस खालामनाय जानाय लोंनाय साखोन सिखोनै जानाय साखोन सिखोनै थानाय। बेफोरजोंहाय जों ओ माने ओ देहाखौ सांग्राङै लाखिनो हायो आरोना बेयो माने जों साफ्रोमनिबो बे मा होनो गाव गावखौ सांग्राङै देहाखौ ओ मोजाङै लाखिनाया माने जों साफ्रोमनि बे दायथ' आरो
जोंनि आखाइयावनो थायो बेफोरो।
औ अ आंबो सानो औ
उम
आंबो सानो जे दिनबा देहायानो जोंनि सम्पद नङा होमबा?
हम
हेल इज वेल होननानै बुङो जेराव देहायानो जोंनि सम्पद। माने गासै बिथिङावनो जों, गाव जिखौ हायो बे खामानिखौ जोङो जेनेबा ओरैनो गोरलैयै मावनो हायो जेराव एक्सारसाइसखौ जोंथ' बे जों खालामनो हानाय खामानि खा बियो मावनो हानाय नाथाय मानसिफोरा एक्सारसाइसखौ बारा आ गुरुथ' होआ, एक्सारसाइस जाथे देहाखौ राफोद लाखियो। जोंनि देहायाव जों फुङावनो सिखारनानै जुदि जोङो थाबायोब्ला जोंनि थाख बिराद माने मोजां आरो देहानि थाखाय। आरो जोङो फुंनि सान्दुंखौ जुदि जायोबोला। जोंनि हारदिब हारदि फोरनि थाखाय बिराद मोजां दि भिटामिन मोनो जेराव बियो माने जोंनि बनखौ गोरा खालामो जेनेबा। बे मरनिंनि ओंखारनाय। सान्दुंखौ जुदि बिनि लाइटखौ जुदि जों लानो हायोबा। फुंनि आरलि मरनिंआव बेफोरो जोंनि देहाखौ बिराद एनारजि होयो आरो जोंनि बनफोरखौ मजबुत खालामो, बेनिखायनो सान्दुंङाव हानाय बिस मिनिट आदा घन्टासो। सान्दुंआव दुंनायाव थानो हानांगौ आरो मानसिया। माने जों गोबां। गोहो बोलो मोनो आरो। आरो नोंङो। एक्स्रासाइस खारनायजों लोगोसे नोङो ब्याम खालामनो हायो जिखि जाया नों यगाबो खालामनो हायो। आंथ दैलि यगा खालामनाय जायो, आरो एक्स्रासाइस खालामनाय जायो आंङो।
आतसा, यगा खालामनो हाबाथ बिराद मोजां माने मानसियाबो बिराद मोजाङै थायो नालाय।
प्रब्लेम गैथवा आरो दायो।
आतसा ओं।
बेमार आजारा। जेबो गैथआ। जेरै एक्स्रासाइस। जोथोन लाखालांबाय थानि। आंनि नांगौ खिनिखौ आरो आरो। जों टाइम मोनाबो नालाय गेलेनाय बादायलायनायाव थांनोमोन। जेनबा आं बिदिनो गाव हारसिंनो एक्सरासाइज बिदि खालामो आरो मरनिं हायो इभिनिं हायो। मालाबा इबिनिंआवबो। खामो मालाबा मरनिंआवबो खामो। मालाबा इबिनिंआव खालामगोन नआबा इ मरनिंआव खामा हाया। टाइमजों नायनानै बिदि खालामनाय जायो आरो
उम
माने कमपालसरि आरो। आंनि थाख थाखाय बेयो कमपालसरि। आं खालामखागोन आरो नांगौबा जानायखौ दोनथनानैबाबो आं एक्सासाइसखौ लाखिलांबाय थागोन।
अ
उम बिदिनो गोबां आरो नोङो इमुनिटिफ्राबो स्ट्रं जालाङो मानसिनिया।
औ
नो यगा खालामबाथ' जोंनि हार्टनि हार्टनि बेमार जानाय स्ट्रक जानाय बेफोरो गोबाङानो खमायलांनो हम हमो आरो मानसिफोरादि जेनेबा स्ट्रक जायो मानि थाखाय जायो? प्रेसार स्ट्रक जानायफोरा बे हार्ट एटेक जानायफ्रा
उम
जों मानसिया नांगौ रोखोम दै लोङाबोला नांगौ रोखोम समाव उन्दुआब्लाबो जायो। बेफोरो मानसिया जेनबा बेखायनो दसतानि सिगाङावनो उन्दुनो हानांगो आरो
औ
आरलि मरनिं नोङो सारिथा बाजियाव सिखारना होगोन बे देहानि थाखाय बिराद फिट आरो नोङो बिदि जुदि रेगुलार लांबाय थायोबा नोङो बेमार आजार साफैनाय नङा नोंनि देहायाव।
उम
जा आरो जानायखौ मेेनटेन खालामनांगोन जों मानसि जाथियाथ बिब बिभिन्न धरननि बुस्थु जायो। जिब जन्टुआ मा जायो बेनिख्रुइ जों आसुरिथ आसुरिथ जन्थु जायो जेनेबा मानसि हारिया। ओ जिब जुनारा थ' बेदर जायाना म गा मोसौ मोसौफोराथ बिसोर गांसोखौनो नेचारेलखोनो जानानै थांना थागोन। बिसोथ मालाबाबो बे दर जायाना मानसियाथ आसुरिथ प्रिथिबियाव थानाय गासै जुन्थुखौनो जायो होमबाबो बो गोरोन्थि गैया हायस्ट मानसियानो बिराद माने खैफोद गोनां आरो बेनिखायनो मानसिया हाजार मानसिनियावनो हाजार बेमार जायो जेनेबा हाजार हाजार बेमार जायो मानसि हारिनियावनो। जोंथ मोसौ मोसानियावथ बेराम जानाय नुवा। मोनना बिसोरथ मालाबाबो हस्त हस्पिटाल थांफेरा मोसौ मोसायाथ जों दा मानसि हारियासो बिभिन्न हिसाबै गैयै बेमार जायो जेनेबा बे जोंनि जानायनि थाखायनो आरो
औ खिन्थु सिगांनि मानसिफोरनाव बारा जायामोन ना?
गोदोनि मानसिफोरा जेब्ला परिस्रम खालामोमोन दानि मानसिफोरा उन्दुनानै थाबाय थायो परिस्रम खम खालामो। मेन्टेलि प्रेसारखौ बारा लायो।
हुम।
बिदि एक्सारसाइस खालामनाय खम जायो आरो खामानि मावा जोंनि मोनसे
औ सिगांनिथ सिगांनि मानसिफ्राथ बिराद खामानि मावोमोन ना
मोनजायामोन जों कलेज स्कुलाव थांबाबो जों साइकेलजों पेदेल मारिलाङाबानो थांनो मोनामोन। दानियाथ आराम गारिजों थाङो। बिदिनो देहायासो लोरजिया जालांबाय थागोन। बिसोरो देहाखौ फिट लाखिया, औ। नाथाय इसोरो देहानि देहानि सिङारि देहाया इसोनिया लोरजिया आरो।
होम
खायनो जोङो सानफ्रोमबो देहाखौ जोथोन लानांगो माने देहायानो जोंनि सम्पति ओ नोंथाङा मा बुंनो सानो एक्सारसाइस खालामोना खालामा नोंथाङा?
आंबो स-समाव खालामो माने बिदिनो सानफ्रोमबो खालामो बे नोङा माब्लाबा माब्लाबा खालामो आरो।
उइकलि थ्रि डेसखो हाथारनांगो आरो। थ्रि डेस बा फ'र डेस खे आरो। उइकआव।
औ।
रिगुलारलि सेभेन डेसखे हायाबाबो थ्रि डेस फ'र डेस हानांगो आरो मिनिमाम।
हुम
होमबानो जोंनि बे माबाखौ वेट लेभेल माबाफोरखो फिट लाखियो आरो।
उम
एक्सारसाइसजोंथ' गोबां मानसिखौ मा होनो य'गाजोंथ' गोबां मानसिखौ नोङो बेमार आजारनिफ्राय बासायनो हायो ना थाय जोंनि सानैसो मानसि फोरा गोरोंगोराफोरानो य'गाखौ फोथाया जोंना।
औ खोनानो मोनदों आंनि आं आं मोनथिनाय बायदिबा य'गा खालाम मोबा मानसिफ्रा गुरैबो जायो होनलाय?
उम नोङो मरनिं बे सान ओंखारनाय लोगो लोगो नोङो पासता बाजियाव सिखारनानै जुदि बिफां गुदियाव थानानै जुदि य'गा खामनो हायोबा पिउर अक्सिजेन मोन लोङो आरो नोंनि देहाया। बिदि खालामनो हा हायोब्ला जोबोर देहानि थाखाय बिराद बेनिफ फिट दों आरो नोंङा लायबआव।
उम
नों बेखो मेगनजों नुवा नाथाय नों गावगायानो जुदि नों य'गा एक घन्टा जुदि बिफां सायाव खामबा नों गावखौनो ओरै कार रेजें फिट नांगोन एबा जेबो बेमार आजार गैयि रखम नांगोन आरो। मोनगोन आरो नों दे हे दे हेल्दि थाबानोथ' नों गासै खामानिखोनो मावनो हागो गोन जिउआव नों मा मावनो लुगैदो नङा होमबा? नों देहाया लोरजियाबा तु नों जेबो खामानि मावनो हाया। आरो मावनाबो जानोबो हानाय नङा नों देहाया लोरजिबा। बेखायनो देहायानो सो धोन जेला नों देहाखौ जोथोन लानाया जोंनि साफ्रोमनोबो सुबुं माहारिनि दायथ' आरो।
औ।
आंथ' गुबुन मानसिखौ गोबां एवार्डस होखायो। फिजिकेलनि सायाव ओ गुबुनालाय लायो लाया बेखौ बुंस'जोबनो हाला।
उम।
अब्लाबो आंनि बुंनांगोखो बुङो आरो जेनेबा जाय मानिनाया मानिथो मानिया मानिनाया आं गाव खालामो जेथिया आं बुङो आरो। मानसिफोरखौ ए एक्सारसारजिं लांफानांगौ देहा खौबो जोथोन ला
औ। नोंथाङा माब्ला माब्ला समाव खालामो?
हेलौ।
यगाखौ माब्ला माब्ला समाव खालामो?
आंथ' यगाखौ आं मरनिंआव खालामो एक्सारसाइस खारनानै ओरैनानै बियाम खालामनानै यगाखौ। हां एक घन्टा हायाबाबो आं टाइमजों मिलायनानै आङो आधा घन्टाखौ खालामथारो आरो। गपाल भाथ दे उलम बिलम बेफोरखो खालामो आरो आं दैलि। मालाबा अ अखा बोथोर जाबोला थांनो हायाबोला आं रुमावनो दरजा खिरखि खुलिनानै रुमावनो खामो आरो आंनिया।
आतसा।
आं बाहेरायाव थांनो हायाबाबो रुमाव औ खालामथारगोन आरो।
ओम ओम।
उम। नोंथाङाबो खालामनो हागोन जुदि देहानि सायाव जुदि गावखौ गुफुं लाखि खिनो लुगैदोंबा
औ।
जोंनि होमबानिया जोंनि हिम'ग्ल'बिनफोराबो बिराद फास्ट ग्रथ जायो जुदि जोङो नांगो रोखोमनि जुदि अक्सिजेन देहायाव सो सोनो हाबालै
औ।
मोजां अक्सिजेन मोनोनि थाखायनो जों बेमार आजार जायो जोंनि मानसि हारिनियाव बारा
औ।
जेनेबा बिभिन्न' मानसिया मस्ला मस्लि बिभिन्न' बुस्थु जायो नालाय बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगो आरो।
उम ओम।
मस्ला मोनसेबो होआ पियास दालि जे ओ पियास, बानलु, हाइजेंदोनो नुहुरुनदोनो जि थावो थावथो बेजों आं जेबो मिथ थिला आरो आं बेफोरनि अनगायायै आं बेरेग जाया।
उम।
हेरावबो माल बुस्थु जालानो बायो बेनि बेनि थाखायनो।
रुनानै जानो हायोबाथ' मोजां बिराद मोजां।
बेखायनो हेल्थखौबो नायो। आं जानायनिफ्रायबो ब्रास सांग्रां। अ बिदिबा औ औ बिदिबा जोंनिया एसे लावलायलांबाय बाथ्राया। औ बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय।
औ दे होनबा औ।
दे।